औ हेलौ
अ माबोरै खबर सबरा?
ओ मोजाङानो दङ नोंथां आंनि बुंनायखौ नों खोनादोंबा?
अ अ खोनादों।
औ
आं बिदिनो दा दैनि बारै एसे सोंनो थाखाय नोंथांनाव कल हरदोंमोनलै।
औ सावरायजागोन दैनि बारै औ
अ बेनि बारै एसे आं खिन्थाग्रोसै आं जेसेबां मिथियो। उनावहायनो आंनो खिन्थाबानो जाबाय आरो ना बिनि बारै मानसिफ्राथ' मा माने जोंनाव जे दै थायोना जोंनि देहायावहाय माने मोजां सिक्सटि पारसेन्ट थायो माने जेरै गुजि पारसेन्ट जोंनावहाय मोदोमाव थायो
दैया आरो ना
अ ओमफ्राय दैजोंनो जोंना माने बडि जोंनि जे मोदोमा गासिबो बेजोंनो खालाम नाय ज आरो ना दैजोंहाय दै गैयाबानो जोंनिमोदोमा बांद्राय माबा जाया आरो ना मोजां जाया दैनि थाखायनो जोङो दा थांना हो द आरोना दैया जेरै जोंना जोंनावहाय बडियावहाय दै गैयाबा जों रानख्लांजोबगोन जोंनावहाय गोरान जालांगोन जेरै दा बेवहाय सानदुंबो फैयो बेनि थाखाय बिदि नांबावगौ जागोन ना मानो आजि खालि ना दैया मा जालांगासिनो बे मा होन लेथ्राफोर गारलाबायनाय माबानाय दै खम जालांगासिनो आरो ना अबेबा अबेबा जायगायाव इसेबां मिथियाना नोंगौ माबाफोर मिथि बिबा सिक्सथावलाय आंबो सानगासिनो
औ औ नंगौ माने जोंनि देहायावथ' माने जिस्नि जौखोन्दोआनो माने दैजोंनो बुंफबजानाय बे नंगौ जि नोंथां बुंलांनाय बायदि आरो माने बे बुहुमावबो दैयानो माने जिस्नि जौखोन्दो आरो जौसे जौखोन्दोनि बा मादाव
औ
माने जोंहा बे बुहुमावहाय मोनबा महासागर दोङ नङा होमबा नोंथाङा
अ दङो
औ बे महासागरनि दैखौ नाथाय जोङो ओ मा होनो फिल्टार खालाम मलासिनो जोङो लोंनो हाया आरो मानो होनबा बे महासागरनि दैयाव बांद्राय गोबाब बे दैया बांद्राय गोबाब संख्रि थायो आरो औ आरो बे जों संख्रि गोनां दैखौ जों बारा लोंनो हाया आरो ना माने लोंनोनो हाया मानो होनबा बे स ओंख्रि गोनां देहाया जोंनि देहाखौ खहा खालामो आरो
उम
आरो बिदिनो जों नुनो मोनो माने गुबुन गुबुन जायगायाव ओ दैनि मोननायनि राहाया गुबुन आरो खायफा जायगायाव माने दैखौ मोननो थाङो। खायफा जायगायाव खमै मोननो थाङो खायफा जायगायाव बांद्राय मोननो थायो थाङो। आरो खायफा जायगायाव जोबोद खस्थ'यै मोननो थाङो आरो दैफोरखौ।
बिथ नांगौ
औ
आरो दैया जेरै जोंनि माबाफोर गायनायावहाय आलु माबाफोर फिथाइ सामथाय गाय अब्लाबो मा नांगौ जायो जों ऐ खेथि बानायोबा इफ्राबो मार दै नांगौ जायो। अखानो नांगौ जायो अखा गैयाबानो जोंनि बे गायनाय ओ मा माइ माइ गाय
बिदि आरो अ माने ओ दैया गासै इन्डास्ट्रि लेभेल गिदिर गिदिर खामानि बेसेबांसिम नांगौ जायो आरो जोंनो दैखौहाय।
ओम दैखौहाय ओमफ्राय मोजां दैखौसो नांगौ आरो ना पियर खालामनायखौसो बिदि जाब्बा जुब्बा दैखौ लोंनाङा आरो ना। माबा देहानि थाखाय बार जायो दैया जोंनि देहानि दै जेसेबां जों मोजाङै मोजाङै दै लोङो आरो मोजाङै दै लोंबाय थायो अब्लासो जोंनि देहाया मोजां थायो आरो ना दैयानो जोंनि दे देहाखौहाय मोजाङै लाखिनो हायो।
औ बेथ'नंगौानोंथां
ओम
माने जोङो मा होनो दैखौहाय जों गुबुन गुबुन ओ सर्सनिफ्राय मोननो हायो जेरै अखानिफ्रायबो जों दै मोननो हायो। आरो बिदिनो हाजोनिफ्राय हाजो बे बरफ बरफ गलिनायनिफ्रायबो जों दै मोननो हायो बिदि महासागरनिफ्राय जों दै मोननो हायो बा जों हासिंनिफ्रायबो दै मोननो हायो। आरो बिदिनो दैमा दैसा लैथो लैथोमा बेफोरनिफ्राय जों दैफोरखौ मोननो हायो आरो
अ हायो।
औ आरो जों बांसिनै मानसिफोरा बांसिनै मा होनो बे आन्दारग्राउन्ड वाटार जे हा सिंथाय मोननाय दै बेखौनो बांसिन लोंनाय जायो आरो।
औ जेरै जोंनावनो नोंसिनि न'आवनो जोंना हा सिंनिफ्राय फैयोना दैया थि फ्राय पाइपनिफ्राय बे सिंनिफ्रायनो फैनाय जायोना दैया ओं।
आरो माने बे दैजोंनो बिफांफोराबो रज'यो नङा होमबा? दै गैयाबाथ' बिफांफोराबो रजया आरो मोजां देरनो हाया। आरो जों बिफांनिफ्रायनो फिथाइ सामथायाइफोरखौ मोननो थाङो।
आरो जे जोंनि आबाद बे आबादफोरखौबो जों दै गैयाब्लानो मावनो हाया जेरै जों माइ खेथि बा मैगं थाइगं गुबुन गुबुन मैगं थाइगं बा बिदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि फिथाइ सामथाइनि खेथि बेफोर गासैखौबो जोङो दै गैयाबानो खालामनो हाया आरो
अ हायाथ औ नंगौ नंगौ
होम
नोंथाङा बुंनो हागोन नामा माबायदि माइनि आबादखौ मावनाय जायो नोंथांमोननि जायगाफोरावहाय
जेरै जोंनावहाय माने माइ फोरखौहाय गायनाय जाया आरोना दा जेरै दा जुन जुलाइयावहायो गायनाय जासिगोन एबारे अखा अखा हासिगोन नालाय एसे थान्दा दौसिगोन दै फैसिगोन
औ
दै जाया थान्दा बाथोराव फैसिगोन ना बेनि थाखाय दा बे जुन जुलायावहाय माइफोर बांसिन गायनाय जायो आरो ना
औ माने माबायदि गायनाय जायो नोंथां नोङो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
ओ जेरै मानसिफोरा जों ज' लोगो नांसिगोन आरो ना गामिफोरजोंहाय सोरखौबा लासिगोन हारसिं हाया ना इमान थाङै थाङै मा होनो हायावहाय नोंसिनावहाय गायनाय जायो ओरै लाइन लाइन बानायलायलायनो मोनसे मोनसे
औ
दोना होयो आरो ना गायना होयो सिङावहाय दोना होयो माने गायना होयो
ओय आरो माने ओ जों नुनो मोनोना बेबायदि गुबुन गुबुन बे पार्टीलाइजारफोरखौ बाहायनाय जायो जे जोङो दुब्लिफोराव
अ दुब्लिफ्राव बाहायनाय जायोथ'
औ आरो बेफोर फार्टी औ पेस्टिसाइदस बा फार्टीलाइजार आरो बेफोरखौ जों बाहायनायनि ओ गेजेरजों बाहायनायनि गेजेरजों मा जोंनि दैयाबो गुबुंले जालाङोदा मानो होनबा बे दुब्लिफोरनि दुब्लिफोरनि दैया ओ जोंनि दैसा बा बिदि दंग'फोरावहाय गोलैलाङो बे दैया आरो बे दंग'नि दैया बिदिनो एसे गिदिर दैसा आरो बिदिनो ओ गोदोरनि सायाव गोदोर दैसाफोराव ओ बियो सहैयो आरो आरो बेबायदिनो मा जोंनि बे बुहुमनि दैया गुबुंले जानायखौ जों नुनो मोनदों।
खुनु गुबुंले दै जायो आरो ना आरो मा होनो बे फेक्टरिस फोरनिफ्राय जे दै फैयोना गाज्रि दै बेफोरो बे आबादफोरखौ गाज्रि बानायो आरोना ए फेक्ट'रिसफ्रा खाथियाव थानाङा जायो
औ
बेनिफ्राय मोजाङै बाननांगौ जायो ओंखायनोथ' सोरबा सा बिदिखौहाय नुना थांना बुङो आरोना इदि इदि मानो गाज्रिफोर बुस्थु गारहदो दोना ज' बानायनानै गारजायो आदि होनना
उम आरो बेफोरबो उम आरो बेफोर केमिकेलफोरा जे दैयाव गोल्लैलांदों बेनि थाखायनो जोंनि बे नाफोराबो थैनो हमदों बे दैयाव ओ गुबुन गुबुन जिउ गोनां बिदि जिउ गोनां बुस्थुफोरा मा गावनि जिउखौ खहा जालांनायखौ जों नुनो मो मोनदों जेरै नाफोरखौनो जों खमायलांनायखौ नुनो मोनदों आरो बिदिनो खांख्राइ आरो बिदिनो गुबुन गुबुन दैयाव थाग्रा जिब जुनारफोर बेफोरखौ जोङो गोमानायखौ जों नुनो मोनदों
ओ बेनो बे दैफोर गाज्रि जानायखायनो बिसोर थैलाङो आरो बेफोरनि बेफोरखौ ओमफ्राय मा होनो इयो बेफोरबो गाज्रि जालांजोबो मा गुबुनले दै जाजोबो बेफोरनि थाखाय दैफोरावबो ओंखारनो हाया जालाङो नङाबाथ' ओरैनो दैफोराव थालाबायनांगोमोन दैफोरावनो माबा माबि गारलाबाय थायो प्लास्टिक माबाफोर बेगोनाफोर होनायनो जेरै गंगारियाबो मार गाज्रि जाबाय एमान साफा दै होनो खौ फुजा खालामनाङा ओमफ्राय इमान लेथ्रा खालामना दोनबाय
औ नोंथाङा माने ओ बुंनो हागोन नामा जे जोंनि दैफोरा मानि मानि थाखाय गुबुंले जालांदों माबे माबे जाहोननि थाखाय
ओ बिदिनो फेक्टरिसफोरनिफ्राय जेलेथ्रा फैयो केमिकेल फैयो ओमफ्राय जेरै जों मानसिफ्रानो माबा दैफ्रावहाय गारलाबायो माबा गाज्रि बुस्थुफोर गारलाबायो बेफोरनो थाखाय गाज्रि जायो प्लास्टिकफोर गारलाबायो लेथ्राफोर गारलाबायो जुदि बेफोरखौ जोङो गाज्रि गारग्राफोर जुदि मानसि गाज्रि गारग्राफोर दोनब्लाबो मानसि फ्रा बेयाव गारहैया माने जे जायगा मोनो इयावनो गारलाबाय ना दैयाव थाङोबा दैयावनो गारहरगोन एसेना एसे साननाय जुदि मानसि नाव फैयोबा बिसोर मानेयाव गारालासिनो थायोबा अब्ला माने दै गुबुनले जानायखौ लाखिनो हागोन आरो ना जेब्लासो बे मानसिफोरनि साननाया फैया जेब्ला औ नोङो जेसेबांखि गाज्रि बुस्थु गारग्रा लागायाव अब्लासिमबो अब्लाबो गाज्रि जागोन आरो ना अब्ला मानसिफोरनि साननायखौ फाहामग्रोनांगोन
औ बेथ' नंगौ नोंथां
आरो माबाया
औ दे बुं दे नोंथां
आरो मा मा जायगानिफ्राय बांसिन लेथ्रा जायो होनना सोंदोंमोन ना नोङो बेखौ आं बद्राय मिथिनायालै नोंसोर खिथादो खोमा बांद्रायबा
औ माने आंथ' नोंखौ बेखौसो सोंदोंमोन माने जोंनि दैया मानि मानि थाखाय गाज्रि जायो गुबुंले जायो बेनि थाखाय सोंदों बेखौ सोंदोंमोन आरो आंहा माने आं बेखौ आंथ' माने सानो आरो जोंनि दैया मानो थाखाय गुबुंले जायो होनबा बे नोङो जेरै नों बुंलांदों जे फेक्ट'रि बा इन्डास्ट्रिसफोरनि जे केमिकेलफोर बेफोरो जोंनि मा होनो दैसाफोरावहाय गोलैलाङो बेनि थाखाय जादों आरो बिदिनो मानसिफोरा प्लास्टिक बेफोर गारनाय दै खाथिफोराव बा दैयाव गारनाय बेफोरनि थाखाय जालांदों नोंथां बुंनायफोरा थारैनो नंगौ आरो बिदिनो फार्टिलाइजार जे जोङो मा होनो खेथि आबाद मावनायफोराव बाहायो बेनि थाखायबो जालांदों आरो बिदिनो गुबुन गुबुन जाहोननि थाखाय जालांदों आरो गोबां जाहोनाथ' दङ नाथाय दा आंनि ओ माने आं दा गोसोआव फैथ'वाखै बिदि गुबुन गुबुन जायनि जाहोनाव जोंनि दैया गुबुंलै जायो बे जाहोनफोरा फैथ'आखै आरो माने जोङो दैखौहाय लोंनोबा जोङो सम फिलटार खालामनानै लोंनांगौ बा दै फुदुंनानै लोंनांगौ आरो
औ औ बेथ' नंगौ दै फुदुंना लोंनाया बांसिन मोजांसिन जायो होनो बेहाय जेसेबां गाज्रि माबाथायायो दैयाव गोबां माथ मिनारेल्स थायो ना मा दैफ्राव मिनारेल मेरला मोननो थाङो बिनि थाखायनो दैफोरखौ मोजाङै लोंनांगौ आरो ना
उ माने मानो होनबा जों बे फिसा फिसा जार्मसफोरखौहाय जों नुनो थाङा ना बेनिखायनो जोङो फिलटार खालामनांगौ आरो फुदुंनानै लोंनांगौ आरो
औ
नोंथाङा दैखौ फुदुंना लोंना लोङा
बेखौ आङो थान्दा बोथोराव फुदुुंना लोङा ना बहुत बेदि गरम बोथोरावायबो माब्लाबा माब्लाबा फुदुंना